खोनादोंना औ नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय दा नोंथांनो कनफ्रा कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनिसिम फन खालामनाय जा दा नोंथाङा सावरायनो थाखाय सम होनो हागोनना
औ सम होनो हागोन नोंथां
दा जों गेलेनायनि बागै रायज्लायनोसै नामाथाय जोंनि गेजेराव दा बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम आं फोरमायग्रोनोसै जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय गेलेनाया दासिमहालागै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि सोलिबाय दङ थ बिदि बिदिब्ला आं जागायनोसै बे टपिकनि सायाव माने जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा रायजो खुंबोनायजों लोगोसे आरो समाजखौ दाबोनायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा गेलेनाय खेला खारनाय खेला बिदिनो बायदि बायदि खेलायाव गोबां एक्टिभ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दासिमहालागै जों जोंनि गेजेराव एक्टिभ दङ आरो गोबां गोदोनि स मावहाय गोबां जोंनि बर'फ बिदिनोे खेला गेले खेला गेलेनो सोलोंबोदों जेरै गिला गेलेनाय खमलायनाय बिदिनो दाल थुंग्रि सि दाहाल थुंग्रि सिब सिबनाय
सिबनाय औ
बिदिनो
ओ बाथा गेलेनाय आरो बिदिनो थाखुमालायनाय बेबादि माखासे जोंनि गेजेराव गोबां खेला दंमोन खिन्थु दा जोंनि गेजेराव बैफोर खेलाफोरा गोमालांनो हमबाय आरो बैफोर खेलाखौ जोङो गोदो गोदायहाय लेखा फरायनायाव मोनदोंमोन नाथाय थेवबो जों जोंनि गेजेराव फरायनो मोन्दोंब्लाबो माने बैफोरखौ जों माबोरै गेलेयोमोन आरो माखासे खेलाफोरखौ औ गेलेनाय जायासै माने खोनायोलसै दानि जों दिनाव नाथाय लासै लासैनो सम फैनायजों लोगोसे सोलायलांबाय नाथाय बैफोर माखासे खेलाखौ नुनो मोनो जेरै गेद खमलायनाय बाथा गेलेनाय ओ बिदिनो दाहाल थुंग्रि सिबनाय बैफोरखौ जों मालाबा मालाबा नुनो मोनो खिन्थु गिला गेलेनाय खौ माबोरै गेलेयो आं बेखौ दाबो माने नुनाय जायाखै आरोना
औ औ
ओमफ्राय खिन्थु खमलायनाय खेलाफोरखौ नुयो खमलायनाय खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो होनब्लाथाय जोंहा जेरै आ बड साहित्य सभा मालाबा बिदिनो ओ फुंग्रि फेस्टिभेल आरो बिदिनो माबा आबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बैफोराव जोङो माखासे जोंनि बर'नि खमलायनाय खेलाफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय दाहाल लुंग्रि सिबनायखौबो जों मालाबा मालाबा नुनो मोनो।
औ।
दाहाल दुंगि सिबनायखौ जों बांसिन खेराइ मोसानाय बा माबाफोर मोसानायाव जों नुनो मोनो।
औ औ।
बैफोराव बांसिन नुनो मोनो खिन्थु माखासे खेलाफोरखौ आं नुनाय जायासै आरोना।
औ।
आरो बेजों बैफोर खेलाखौ नागारनानै जों जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा खेलाखौ गेलेयो होनबाथाय दानि दिनाव फुटबलखौ बांसिन गोसो होयो आरो फुटबल आरो भलिबल बिसोरमोननि खौ बांसिन गोसो होयो मानो होनबा बै बेफोर खेलाखौ गेलेनानै गुबै जाहोना जाबाय मानो होनबा जोंनि जिउआव जिखिनि देहाखौ स्ट्रं गोख्रों लाखिनो थाखायबो माखासे मानसिफोरा बैफोर खेलाखौ गेलेनाय जायो आरो दासिमाव लाैबो खेला गेलेनानै दङ आरो जोंनि खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफ्राबो जेरै गोबां माने गोजौ थाखोआव सहैबाय। आरो उनावबो सहैबावगोन होननानै आं सानो आसा खालामो आरोना। मानो होनबा फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों माने गावनि हारि गावनि सिनायथिखौ माने मुलुग दरबारावबो सिनायथि खालामहोनो हायो आरोना गेलेनायनि गेजेरजों आरो दा जोंनि गेजेरावनो फर एगजामपोल हमनो हायो जोंनि हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' आरो बैफोर बिथांमोनखौ जों बिथांमोननि मुंखौ जों लानो हायो आरोना। एगजामपोल हिसाबै मानोना बिथांमोनाथ' नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेना फैनाय सासे माने गिदिर प्लेयार आरो बैफोरनि गेजेरजों जों जोंनि बर' माखासे इुथ्सफोराबो माने गेलेलांनो हागोन आरो इयुनावबो गेलेलांनो हागोन। आरो माखासे मानसिफ्रा खेलाखौल' माने मानसि जानोबा आं गेदेर प्लेयार जाहैनो थाखायल' गेलेया। माखासे मानसिफोरा गावनि देहाखौ गोग्गो थाजिम लाखिनो थाखायबो माने बेखौ गेलेनाय जायो बेनि थाखायनो माने खेला फुटबला माने मोजां जे बय खारनायानो जा गेलेनायानो जा बेयाव बडिया गासिबो माने ए एटिभ थाजोबनांगौ जायो नालाय स्ट्रं खालामनांगौ जानो थाखाय बेखायनो मानसिफ्रा गेलेयो। खिन्थु बांसिन माखासे खेलाफोरखौ जों बिराद खम गेलेनाय नुनो मोनो खिन्थु फुटबलखौ बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो।
औ।
बेनि थाखायनो माने मानसिफ्रा फुटबलखौ बांसिन गेलेयो होनना सानो आरोना आं। गामि गामिथ' गासिबो जायगायाव नै दा फुटबल गेलेनाय सिजोनखौ नोंथांमोन नुबाय जानो हागौ आरो नुखाबाय माने गेलेखायोन गथ'फोरा नै मथा मथि दा गेलेसिगोनानो मथा मथि सारिथा थिनथानिफ्राय गामि गामि जायगा जायगा दा नोंथांनि जायगायावाबथ' गेलेयोना फुटबलखौ
औ औ दा। बेखौनो आंबो जोंथिंजायनिखौ फोरमायनो सानो नोंथांनो। जोंथिंहाय माने गेलेनाय खारनाय बारनायखौ आङो खोब खमैनो नुदों खिन्थु माने गोदोनिफ्राय आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय बेफोरखौथ' खोना मोनदों नुवाखैबाबो अमा गोदो जोंनो सल' बायदि खिथायोमोन उन्दै उन्दैबा जेरै गथ' बेफोरनो बिबै बिबौआ खाथियाव लानानै मा मा गेलेयोमोन गोदो बर' फ्रा मारै मारै खेला गेलेबोयो बेखौ खिन्थायो बेफोरखौलाय खोनानो मोन्दों
औ
ओ जेनेबा गोदो आबै आबौमोनहा माने खेला दङमोन होनो जेनेबा ओ उन्दै समाव माने मार्बल गेलेनाय बेफोरबो मोनसे आरो
खेला मोनो इन्टारेस्ट मेन गथ'फोरनि थाखाय
गथ'फोरा माने मार्बल गेलेनानैबो ओरै गेलेनोबो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय माने सिन बोलायनाय मोनसे खेला दं बे बेखौ मा होनोमोनथाय खेलानि नामखौ आंबो एसे ओरै अन्थाइ खुलिनानै जे औ गोद गद ना मा होनो गोद
बाथासान ओमफाय मोनसे बिबार होननाय खेला दंमोन जे
मोनसे गोद गोद होननाय खेला दं जे गोद गोद होनोखौ मोनोन होननानै औ औ बिदि होननाय मोनसे बेफोरखौ गेलेनायखौ जोंबो गेलेबोनो मोनदोंमोन
एक्सुलि बे गेमखौ बे खेलाखौहाय बांसिन हिनजाव मानसिफोरा गेलेनाय गेलेयोना
औ औ ओमफाय दा जों बेखौ गेलेनो मोनबोदोंमोन दा ओमफाय बावबाय दा माने दानि जुगनि गथ'फोरा बे फोरखौ गेलेनो थांलाना दा जोंबो ओंखायनो लासैनो बावफालांनाय बिदि जाबाय खिन्थु गोसोआव दं खोनानो मोन्नाय ओमफाय जोंबो उन्दै उन्दैयाव गेलेनो मोनदों थेवबो दा जोंबो गथ'फोरखौ गेलेनाय नुयि खाय माने बारा गोसोआव गैला आरो खिन्थु नामखौ गोसोआव गैला आरो खेलाबो गोसोआव दं
औ
बिदि गिद गेलेमोन गोद गोद होननाय अन्थाइजों खाननानै बा इथा गोदोथ' खाफ्रा न' दंमोन ना बर' हारियाथ' खाफ्रा न'जोंसो लुयोमोन ना गोदो थुरि न' खाफ्रा न' बिदि खाफ्रा न'नि बे खाफ्रा बायनाया गोबा एसे थानायखाय बेखौ गुल माने ओरै ओ दुलुर बानायनानै हानानै दैखरफ्राव माने रजंफ्रा माने गानायफ्रा आथिङाव जोनायाव हाबैनि थाखाय जों फुलायनो मोननाय आरो बिदि बिदि गेले नो मोननाय गोदगोद बेबो गेलेनो मोन्दों बे जोंनि गोदोनि बर' हारिनिनो गेलेग्राखौ आरो बेफोरो आरो जोङो माने फोथाराव कल गनानै खै खै होननाय गेलेनाय मोनसे दंमोन
अ
बे खै होनानै होसोलांनानै मानसिखौ दाङोबा बे मानसिया थे माने थैनाय बिदि होन मोनो आरो जों गोदो थैबाय नोंथिखौ औ बिदि गोथां गोथै बिदि मोनसेखौ बुंलायोमोन आरो माने खै होनानै जों दांहैनो मोनोबा बै जु दि आं खै होना होसोनाव बियो खारनो हायाबा बे दां जाबायबा थैबाय थाथ'नांसिगौलाय आरो बे गेलेनो मोनला बेबायदि मोनसे बेखौबो नुनो मोनो जायोमोन खै आरो मोनसेया गुर गुला होननाय मोनसे खेला दंमोन बेखौबो जों गेलेनो मोनबोदों उन्दै उन्दैयाव माने ओइथिं सासे बिमा ओरै मोनसे सासे बिमा बिदि थानायनाय आरो
अ
बेखौबो जों मोनसे गेलेनो मोन्दों माने बेबो खै ओ मा बा खै ना बोरैबा ना होसोलायोमोन आरो बेखौबो होसोलायनानै माने बे होसो फुनायावनो बै बिमा जानाया खारबोनानै बारनांगौ बि दि मोना आरो होमबाना गरनै जाबाय गरनै जाब बिदि मोनसे बुंलायनाय जों बेखौ गेलेनो मोनदों औ आरो बिदिनो बैसागुनि फोरबो बर'फ्रा खुंनाय जायोना बैसागु बायनानै बे बे फोराव आरो दा औ खारनाय बारनाय होनाय बेखौ गेलेनाय नुदों हाइ जाम्प बारनाय लं जाम्प बायनाय ओमफ्राय आरो डिसकास खुैनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो।
दाथ' डिसकास खुबैनाय थ्र' खुबैनाय जाफ्लिं खुबैनाय बेफोरखौ होलानो खेलाखौ
औ मानिे बै बै गोदो बैसागुनि फांसन टाइमाव बेखौ फांसन जेथिया खुङो होमबा बे खेलाफोरखौ होनाय जायोमोन।
उम
बेखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय आरो बैसागुनि टाइमाव आरो बै औवा दालाय दाननानै औवा दालाय दाननानै औवाखौ मोनसे औवा बिजौखौ दाननानै दालाय दालाय जि मोनसे दोनो फिसा दालाय ओरै आथिं आथिं गाखोनानै थाबायनाय
उम
उम मा खेला होनोमोन आं बिनि नामखौ बावबाय बेखौ गेलेनायखौ नुनो मोनबोयोमोन आरो आरो खमलायनायखौथ' दानि जुगाव नुफिनबाय आगोल गेजेर खन्द'आव बेखौ
बे खमलायनाया जाबाय जोंनि बर'नि बर'निनि मोनसे माबा जाबायना बुस्थुआ
औ बर'नि मोनसे बर' हारिनि मोनसे खेला सिनायथिनायनानै जों बेखौ औ अ मोनसे गामसा गाननानै
मोजांबो खेलायाबो माने सिनायथि जाबाय ना माने बेबायाददि खेलायाव ओरैबादि मददा बर'आ जेरैबायदि गोदोनि मददा स्ट्रं माबा जायोमोना बैबायदिया गेलेबा बिराद मोजां नुयो आर ना।
जोंनि बिर जोहोलावफ्रा बेबायदि गामसा गान्नानै बिदि माबायाव थाङोमोन ओ जु ह्रुआव थाङोमोन बेफोरखौ सिनायथि होननाय आरो जोंनि बर'नि ना बियो ओमफाय आरो थालिर गायनानैबो गोजौआव दाउबा दाउदै बिदि खानानै थालिर बिफाङाव गाखोनानै थांनाय बेखौ नुनो मोनो आरो।
औ
दासिमबो दाबनो मोनो बेफोरखौ गामि गामि बैसागुनि बे माबायाव
बैसागु जेथिया फांसन बैसागु बायनानै फांसन खालामो खेथिया बेखौ नुनो मोनो आरो दाबो
अ अ
बेफोरखौ
माने बेहाबबो माने बैसागु फोरावबो आजिखालि गोदान गोदान माबा खेला दिहुननोसै माबा दाउदै बुख्रुबनाय दाावदै सौख्रेबनाय थालिरनि गोजौआव गाखोनानै फैसा हनाय बे बादि खेलाखौ दानि जुगाव
आरो दैहुखौ गेजेराव दोननानै मेगन खाथेनानै बुख्रनाय गनसे गन होनना बुखुनाय बेखौबो नुनो मोनो गोदोनि बे जे आबै आबौ बे खेलायाव गेलेबोखानाय ओमफ्राय दासिमबो बेयो दंङो आरो गेजेर खन्द'आव बेखौ बाहायनाय जायाखिैमोन खिन्थु दायो जोंनि बर' हारिनिखौ बयबो गोरों गोरा बर'फ्राबो गोरों जानाय हिसाबै गोरों गोरा जानाय हिसाबै दा बेखौ बोखांफिनजोब्बाय गोदोनि आबै आबौनि नेमखौ बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेलेग्रा आखुथायाइखा होननानै बे खौ नुनो मोनो दा बैसागो फांसनफ्राव बेफोरखौ बाहायनाय जायो
उम
बेफोरखौ दा नुफिननो मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो थोरसिख'लायनानै माने बेफोरखौ नुनो मोनो सेरखौ माने
सेयार खेलाफोरखौ नुयो
गिदिर खेला बेखौ नुनो मोनो
सियार खेलायाथ' जोंनि नङा खोमालोना दा थेवब्लाबो गेलेयो मानसिफ्रा
दा आं बेखौ जोंनि बर'आवबो बाहायनाय जाबाय माने खेलाया जोंनि नाखौ माब बे दैहु बुफ्र्रुबनायालाय जोंनि
औ
बेफोरो जोंनि गोग्गो गेलेनाय बेफोरो जोंनि
बा बाख्रि खेला नामा आरो बे बै टाइमाव मानसिफ्रा खोब बाय जिगाबाव गेलेयोमोन बेखौबो नुयो जों माने एप्रेस गेलेनाय बेखौबो नुयो आरो न' बानायनानै न' सिङाव थाखोमालायनाय बेफोरखौ बानायनाय नुयो जिगाब ज खबसिनलायनाय बेफोर खेलाखौ नुनो मोनो आरो औ बेफोरो जों बर' हारिया बेफोरखौ गेलेयो बेफोर गेलेनायखौ
गोदो गोदाय नुयोमोन आरो ना
गोदो गोदाय अ गोदो गोदाय
उम
दाथ' बारा गेलेला